नोंथां हेल'।
हेल'।
हेल' खोनादोंना नोंथां।
औ खोनादों।
हेल' अ। नोंथाङा औ औ नोंथाङा दा मा खालामगासिनो?
दाथ' नोंथांजोंनो सावरायनो होननानै आङो नेनानै दंमोन आरो।
अ आं नोंथांनो कल हरनायनि जाहोनानो जाहैबाय आं नोंथांजों मोनसे टपिकनि सायाव सावरायनो होननानैसो हरदोंमोन नोंथाङा सावरायनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां।
हो टपिकआनो जाहैबाय औ। टपिकआनो जाहैबाय संनाय खावनायनि फारसे। ओ जोंथ' बांसिनानो जोंनि फेभ्रेट ओंख्रियाथ' बांसिनानो सबाइ जों साम' आरो अनलाजों दाउ नङा होनब्ला नोंथां।
अ नंगौ नंगौ नोंथां
औ नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा अनलाजों दाउखौजों जों माबायदि संनांगौ।
अ नोंथां हागोन।
एसे फोरमायनानै होदो।
अनलाजों दाउजों ओंख्रि संनोबा जोङो गिबियावनो जोङो माइरंखौहाय जोङो एसे सोमनानै लाग्रोनांगौ जायो।
ओ
आरोहाय बिनि उनावहाय जोङो अनलाजोंहाय जोङो जिखुनु जाया जोङो नोंथाङाथ' बेदर होनदोंमोन नामा अनलानि दावजों होनदोंना?
औ औ।
जोङो बे अनलाजों संफानो गोनां बेदर बेखौहाय जेनेबा जोङो दाउफोर सिथारनो गोनांबा बेफोरखौ सिथारनानै लाखानांगौ जायो। अमाफोर जेनेबा नांगौबा जोङो अमाफोरखौबो जों बाजारनिफ्राय एबा न'आव सिथारदोंमोन जोङो बेफोरखौ लाखानांगौ जायो आरो। बेफोरखौ जोङो जेनेबा अनलाफोर बेदरफोरखौ मोजाङै सुनानै लाग्रोबाय। गिबियावनो आरो बे बेदरखौहाय जोङो थाव एसे होनानैहाय मोजाङै एवफ्रामनानै ला लाबाय।
औ।
आरो बिनि उनाव जोङो जेनेबा बेदरखौहाय दै एसे होनानै बेखौ फोमोनग्रोबाय। आरोहाय जोङो एवनायावनो जोङोहाय जेनेबा बेदराव नांगौ जानाय जिखिनि हालदै संख्रि फानलु मस्ला जिरा बेफोरखौ जोङो होफानानै एवखानांगौ जायै जायो
औ
आरो बिनि उनाव जोङो सोमनानै दोननाय माइरं बेखौहाय जोङो गायहेन आरो वालनि गेजेरजोंहाय बेखौ देग्लिनानै लाग्रोनांगौ जायो जायखौ जोङो बुङो अन गुन्दै बर'आवहाय आथिखालाव माने
बेखौबो जोङो देग्लिग्रा मेसिन ग्राइडाराव होनानैबो आथिखालाव देग्लिनायखौ जों नुनो मोनबाय
औ
बेबायदि लाखांनायनि उनाव जोङोहाय जेनेबा अनला संनो गोनां जाय बेदर बेवहाय जोङो दै एसे बुरजा होनानै बे बेदरखौहाय ग्लाब ग्लाब गोदौ होनांगौ जायो जेब्ला बे दैयाहाय। ग्लाब ग्लाब गोदौवो अब्ला जोङो अनफोरखौहाय फ्रि फ्रि सारनानै होनांगौ जायो आरो।
औ।
फ्रि फ्रि सारनानै होनानै जेब्लाहाय बे अनफोरा मोनस्रायो। अब्लाहाय जोंहाय जोंनो अनला संनो थाखाय जोंहा मोनसे गोनांथार मुवा दङ'। बे जाहैबाय खारै खारैखौहाय जोङो होनांगौ आरो।
ओ।
होनानै जेब्लाहाय। अन-अनला ओंख्रियावहाय गोनां जानाय गासिबो मुवा जेरै संख्रि। फानलु हालदै खारदै। आरो जिरा मस्ला बेखौथ' बुंखाबाय आङो आरो दुन्दिया। होनांगौबा होनानै जोङोहाय बेखौहाय साखिनाय जायो। साखिखांनानै गासिबो थिग थाक जाजोब्रा मोजाङै। रोखोमनि पाक जायोब्ला बेखौहाय जोङो खांनाय जायो आरो खांनानै। ओंखामजों जोङो बेखौहाय जानाय जायो।
औ औ ओ नोंथांनि बुंनाया सैथोआनो। दा जोंनो अनलाखौ माबायदि संनांगौ आं मोनथिना मोनबाय। आरो जोंथ' नारजिजों अमायाबोथ' जोंनि बे बेराद फेभरेट ओंख्रिना नोंथां।
औ नोंथां।
ओ आं एसे फोरमायनोसै नारजिजों अमाखौजों।
अ दे नोंथां फोरमायलांदो।
औ ओ गिबियावनो जोंनो नारजिजों अमाजों संनोबोब्ला जोङो। फार्स्टआवनो जों फाथोनिफ्रायसो नारजि जाहैयो नालाय जोङो फा थोखौ खाना लाग्रोनानै ओ बिदिनो सानदुङाव। ओ एसे फोराननानै जों जेब्ला फाथोआ फाथोआ जेब्ला। एसे रानो फ्राम फ्राम जायो अब्ला जोङो। ओ एदिनो नार्जि जानो थाखाय उनफोराव नार्जि जानो थाखाय जोङो। ओ एदिनो सोनानै दोननांगौ आरो ना प्लास्टिकफ्राव बा जों अबेबा ओ। बस्थाफ्राव मनाफ्राव सोनानै दोनो आरोना नोंथां ओ आरो जों जेब्ला नारजि जानो अब्ला। ओ बेखौ फाथोनि जे फोराननाय बेखौ नारजि। नारजिखौ जोङो सोमहाबनानै दोनो ओ गाबोन जानोबोला जों दिनै बायदियावनो सो सोमनानै दोननांगौ आरो ना इदिनो मैलाफ्रा ओंखारनायनि गुरै जानायनि। ओम। बिनिफ्राय जोङो ओ फाथो औ अ। ओम। नारजिखौ जोङो सोमखांनानै अखानायैहाय ओ इदिनो। सिखुन' सिखुन' सुनानै। सेबै सेबै सुनानै इदिनो मिहि मिहि हानानै जोङो खारैजों अर जरायनानै जोङो सारायाव खारैजों ओ नारजिजों इदिनो होनानै एसे रुइबाथाय दै एसे होनानै इदिनो रुइबाथाय माने साग्लिनांगौ आरोना नोंथां। सागंजों साग्लिदो आरो जों बेदरजों जानोब्ला जोङो बेदरखौ फारसेथिं ओ एवनानै बिदिनो सामब्राम पियास होनानै ओ बानलु मस्ला मस्लि इदिनो जिरा इदिनो मस्ला मस्लि होनानै एवग्रोनानै लानांगौ आरो ना नोंथां। ओ एवखांनायनि उनाव जुदि बेदरा मोनखाङोब्ला बेदर मोनखांनानै जोङो बेदरखौ नारजि ब्रेजा ओ साग्लिखांनाय दंमोन बेयाव ओ बेदरखौ होफानांसिन आरो। ओ बेदरजों नारजिजों एसे गोबाव गोदौ होनानै जे नारजिजों अमाजों इदिनो मोनोब्ला जोङो संख्रि बानलु बिदिनो साखिनानै जुदि गोथाव जाबाय बा मोनबाय अब्ला जोङो बिदिनो खांनानै ओ ओंखामजों हायनानै जासिगोन आरो बेबायदिनो नोंथां। ओ नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा? जे नोंथाङा नोंनि फेभ्रेट ओंख्रिया मा नोंथाङा एसे फोरमायनानै होदो।
आंनि गोथाव ओंख्रियानो जाहैबाय मानि मैथा ना। आं बेखौ म मोजां मोनो आरो। आंनि गासिबो ओंख्रियाथ' आं गासिखौबो मोजां मोनो बेफोरनि गेजेराव आङो मैथा नाखौबो मोजां मोनो आरो।
औ।
जेनेबा जोंहा ओमफ्राय मैथा ना ओंख्रि संनोबोलाहाय जोङो सिगाङावहाय जोङो नाखौ एवनानै लाग्रोनांगौ। आरोबाव जोङो जेनेबा न'फ्रावनो मैथाफोर दङब्ला मैथाफोरखौ खानानै लादो। आरो मोजाङैनो दैजों सुनानै लादो सायखांनायनि उनावहाय।
औ।
जेब्ला नाफ्रा नाफोरखौ जोङो एवखाङो अब्लाहाय जोङो मैथाखौहाय थाव एसे होनानै सामब्राम
पियास सेरनानै बानलु सेरनानै जोङो मैथाखौहाय एरग्लिनांगौ जायो एरल्गि खांनायनि उनाव एवनानै दोननाय नाखौहाय जोंङो ओंख्रियाव होसननांगौ जायो। आरो होसन खांनायनि उनाव दै एसे होनानैहाय जोङो बेखौहाय दसे सम गोदौ होनांगौ जायो आरो नाया मोनजासिम बेबायदिनो संख्रि हालदै
मैथाययाव जोंहाहाय बाराद्राय जिरा मस्लाफोर बिदि बाहायनाय जाया। ओ जोङो सामब्राम गुफुरखौल' बाहायनाय जायो आरो। बिदिनो सामब्राम गुफुर होनानै संख्रिफ्रा मोजाङै नांबा हाल्दैफ्रा मोजाङै नांनायनि उनाव जोङो बेखौ साखिनाय जायो आरो सामब्राम गुफुर होनानै जोङो
औ।
जा माबानाय जायो आरो जानाय जायो।
औ।
गासिबो मोजाङै थाग थिग जाजोबबा जोङो बेखौहाय जानाय जायो आरो। आरोबाव आंनि मोनसे गोथ थाव ओंख्रियानो जाहैबाय सबाइ ओंख्रि सबाइ साम' आं बेखौ बिराद मोजां मोनो आरो सबाइ साम ख्रि संनोब्लाहाय जोङो गिबियावनो साम'खौ जोङो लायग्रोननांगौ जायो। दैनिफ्राय एबा जेनेबा दैनिफ्राय लायाबा सोरबा खनदोंब्ला बिनिफ्राय बायनानै आरो सोरबा होफैनाय बेफोरखौ लाबोनानै जोङो गिबियावनो साम'खौ सायगार नांगौ जायो। सायखांनायनि उनावहाय जोङो दाननाय जायो आरो दाननायनि दान खांनायनि उनाव जोङो बेखौ दसे सम सोमहनानै दोननाय जाहाथे साम'नि मैला मैलया गयो आरो साम'खौ मोजाङै हुनाय जायो आरो मैला मैलि गनायनि नि थाखाय बेखौहाय बेफोरखौ जुदि साम'खौ मानजिखाङोब्ला साम'आ जुदि मोजाङै गोजों जायोब्ला बेखौ जोङो दसे सम दोननानै आरोबाव जोङाहाय संनो गोनां जा सबाय सबायखौ जोङो हुख्रेमनानै लाखानांगौ जायो। हुख्रेमनानै लाखांनायनि उनाव जोङो बेखौहाय गान वाल आरो गाहेनि गे जेरजों बेखौ जोङो खुस्रुनाय जायो जाहाथे सबाया नि बै बिगुरफोरा खारनाय जायो।
औ
बेफोरखौ खालामखांनायनि उनाव सबाइखौ एसे जावस्रोनाय जायो जावस्रोखांनायनि उनाव जोङो सबायखौ गु मोजाङै सुनानै लानानै सबाइखौ रुनाय जायो
औ
आरोबाव जोङो साम'खौहाय जोङो मोजाङै एवनानै लानाय जायो एवनानै लाखांनायनि उनाव जेब्ला साम'आहाय मोजाङै मोनो एसे दै होनानै अब्ला जोङो बै सबाय खौ जोङो जाय सबाय रुनाय बेखौहाय जोङो होस'नाय जायो आरो खायफा खायफाबा सबाइ साम'खौहाय खेबसेयैनो ज' संनाय जायो आरो जेरै सबाइखौ जों जोङो उम आंनिया गोरोन्थि जाबाय स जेनेबा आं साम'खौ एवनानै लाखाबाय थावजों मोजाङै आरो बिनि उनावनो जों सबाय खौ होनाय जायो आरो मानि खायफा खायफाबा सबायजों साम'जों ज' सङो आरो खायफा खायफाबो आलादा आलादा संनानै सबाइखौ होस'नाय जायो आरो साम'आव
औ औ दा नोंथाङा ओ गावनि जे नोंथांनि जे उम मोजां मोननाय ओंख्रि बेखौ नोंथाङा फोरमायनानै होनायखौ आंबो एसे मोजां मोजां मोनबाय आरो ना ओ जोंना समाबो जाबाय नोंथां ओ नोंथांजों ओ ओंख्रिफोरनि बागै सावरायनो मोननानै ओ गोसोखौ एसे गोजोननाय मोनबाय। दा आसा खालामो नोंथांजों उन-उनाव उनफ्रावबो बेबायदिनो सावरायनो मोनफिनगोन होननानै। ओ बिदिब्ला नोंथां दोन्थ'लायनोसै नामा?
औ नोंथां आंनिसिमबो नोंथांनिसिम गोजोननायखौ जासिहरबाय नोंथांजों दसे सावरायनो मोननानै आंबो गोसोखौ बिराद मोजां मोनबाय।
औ दे औ दे गोजोन्थों।